हेल' नोंथां ओ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
दा जों मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रि फ्रि
दा जोङो हाथाय बाजारफ्राव मैगं थाइगं मोननायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन नालाय नोंथाङा एसेबाबो सम सम होनो हागोन ना? अ ओ दे होमबा नोंथां नोंथाङा हाथाय बाजारफ्राव मा मा मोनो मायो बेखौ एसे गुवारै फोरमायगोरदो
औ नोंगौ नोंथां खोथाया थारैनो नोंथाङा जि मोनसे सोंलुखौ खालामदों बेयाव बुंनांगौ आं माखासे खोथाखौ आं जा मिथिया बे खोथाखौ माखासे खोथाखौ आं फोरमायगोन नोंथांनो दा दिनै ओ हाथाय बाजार नि खोथाखौ बुङोब्ला दिनै बिखेखखे जोङो जायखौ जोङो बुङो गला नङा होमबा बैफोराव जोङो माखासे जे बुस्थुफोर जे मोनसे जोंनि मुवा बेसाद बेखौ जोङो बाननाय बायलाय फानलाय खालाम खालामनो हायो आरो जि जोंनि मानसि माहारिनि सुबुं माहारिनि ओ रायजो जानाय बेलायाव बा संसार जानाय बेलायाव गोनांथि जानाय जिथु मुवा बेसाद बेखौ जोङो बुङोब्ला दिनैनि समाव जोङो नैबे ओ हाथथाय बाजारनिफ्रायनो जोङो माखासे ओ मुवा बेसादखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
गावनि नांगौथिल' नङा गावनि थांना थानाय बेलायावबो नोङो नो माखासे ओ हाथाय बाजाराव नोङो माखासे गलाफोर होनानैबाबो नोङो माखासे रां खावरि आर जिना लानायनि लानो हानाय मोनसे सुबिदा दङ
औ औ
जोङो ओ जोंनि न'खरफोराव जिथुनाखि जोंनि माखासे फसल नङा होमबा मैगं थाइगं मगं जेरै ओ ओ जोंनि न'खराव जों जि जोंनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ माखासे बे बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो हााइ बाजाराव फाननानैबो जोङो गोबां रां रुफा खामाय आरजिनो खामायनो हायो फासथ' बल नङा होमबा दिनै जोंनि ओ थांना थानाय बेलायाव जि जोंनि मोनसे रां रु फा नांगौ जा जानाय बेखौ जोङो माखासे जोंनि न'खराव जोंनि मोनसे ओ फसलफोरखौ जों होननानैबो जों रां रुफा आरजिना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
हाथाय बाजाराव गोबां जिथुनाखि जोंनि जि मानसिनि गोनांथि जानाय मुवा जेरै नोंनि हमना ला जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंफोर बायनाय नोंनि फिथाइ सामथाय नोंनि मेथाइ सौरायाइ बायदि बायदि जि माखासे जोंनि न'खर सामलायनायाव गोनांथि जानाय बेफोर माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ नैबे हाथाय बाजारनिफ्रायनो जोङो माखासे ओ गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ जोङो लानो हायो बे आरो दा नोंथांमोननिख्रुइ ओरैनो आंबो मोनसे ओ सोंथिखौ खालामनि नोंथाङा माखासे हाथाय बाजारफोराव मानसिनि माबायदि गोनां ओ गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ मोनो आरो माबायदि ओ बे हाथाय बाजाराव माखासे जेनबा गावनि थांना थानाय राहाखौबो ओ खालामनानै लानो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन जोंनिथिंथ' दा ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनाव समबार हाथाइ ओ सुक्रुबार हाथाय दङ जोङो दा समबार हाथाय हाथायाव जोंनो गोनांसिन मोननो थाखाय जोङो माइरं माइरंखौथ' म गैयाबाथ' जोङो हाथाय बाजारफ्रावथ' आ सोर बबेबा बबेबा जायगा हाथायफ्राव जोङो माइरंखौ फाननायनि नो मोना ओरैनो अरुणचल होन जोंनि ओरैजाय ककिला हाथाय बबेबा अबेबा मोनो दा जोंनो नांगौ गोनांथिथारा जोंनि थाखाय माने हाथाय बार बाजारफ्राव मोननो थाखाय जेनेबा ओरैनो मानसिफ्राबो जानो थाखाय जोंनो नांथारगौखौ माइरंखौ जोङो बांसिन बायो आरो सियर होननानै बुंङोबा जोङो हाथाइ बाजारफ्राव माइरं फानग्राफोर थानायखाय जोङो माइरंखौ मोनो सोरबाबा हाजिरा मावग्राफ्रा ओरैजाय हाथाय बाजारफ्राव न'फ्राव मोनाब्लाथाय जोङो हाथायाव लायनांगौ जायो माइरंखौ दा जों माइरंखौ लाबोना दोनफैनानै हाथायाव बायबाय लाबोनो दोनथ'बाय ओरै गारि मथर बो लांखायो नालाय दा बेहायनो जोङो लाव होन बहल होन जिंखा होन जोङो बेफोरखौबो आरामै मनायावसो सोनानानै लाबोयो आरो हाथायनिफ्राय ओमफ्राय दा जोङो बे बेफोरल' नङा सबाय होन गामियाव सोरबाबा सबाय माबागोन फोगोन माइखौबोथ' जों गायो नालाय गायग्राफ्रा गायैफ्राथ' गाया जोङो सबाय गायो बहल जिंखा बेफोरखौ माने बै जाय मानसि गायग्रा बियो माने हाथायाव फानहैयो आरो दा बै जाय बोरि बोरिनि मानसिफ्रा जोङो केरेला खांख्रिखला भेन्दि आलु अनेक बुस्थुनि माने फानहैयो आरो दा बे फानहैनायखौ सोरबा सोरबा बे गोजौ मानसिफ्रान'ल' मोजां मोजां हाफोरनाल' माबासिगोन जोंनि दलहा दलहानिया अबाव मोननो होननानै जोङो हाथायाव थांनानै मना लांनानै गारिजों थांनानै सोरबाबा साइकेलजों थांनानै सोरबा थाबायनानै थांनानै माने जोङो हाथायाव बै मुवा बेसादफोरखौ गला होग्राफोरनिफ्राय माने बायना लायो आरो जों बायना लाबो नानै आलुखौबोथ' बबबाव गामियाव मोनननो ओरैजाय हाथाय आरामै बानलु संख्रि थाव गोथां बेफोरखौ जोङो आलु अनेख बुस्थुनि माबाफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो आरो न'वाव सोरबाबा बेदर होन सोरबाबा अनेख बुस्थु बुंबाबो माने बुंनो हायि बायदि जाहैयो आरो ओंखायनो जोङो दा बबेखौबा बबेखौबा बासिनानै लाबोयो सोरबाबा अबेखौबा कफिखौ जानो गोथाव मोनो सोरबाबा कफिखौ जानो गोथाव मोना माने अनेक बुस्थुनि रोखोमनि हाथाइयाव मोनो आरो दा ओंखायनो जोङो सोरबाबा बानलु गैयिफ्रा बानलु बायनो थांगोन सोरबाबा संख्रि गैयिफ्रा बायनो थांगोन बे बेबायदि आरो दा जोङो नांथारगौवा जोंनो दा हाइस माबाया जोंनो माइरंखौ नांगौ जायो आरो हाथायफ्रावबो माइरं फानो नालाय जोंनोथ' मानसिफोरनो जेनेबा माइरं गैयाब्लाथ' जों थांना थानो हाया। नालाय हाथायफ्राव जोंनिफ्राय बायना ओम सोरनिफ्रायबा बायना लांगोन हाथायाव सोरबाबा बेफारि फ्रा फानहैगोन जोङो बेखौ खौ थाइसे थाइनै बारा होनानैबो जों हाथाइनिफ्राय बायना लाबोयो आरो। दा सोरबाबा ओम सोरबाबा थास' थास'खौ लाबोनानै फानफैयो। सोरबाबा ओ गय फानफैयो। सोरबाबा फाथै फानफैयो हाथायाव बेफोरबायदि खौ जोङो बायनानै न'आव आरामै ज' जानानै जोङो सङै खावै आरामै हाथथायनिफ्राय लाबोनानै बेदर लाबोबाबो मोनसेल' बुस्थु जों जाया जोङो हाथाइनि फ्राय लाबोनाय बोथोरजों फान्थाव बिलाथि लाबोगोन सोरबा सोरबाबा मुला लाबोगोन। बेफोरबायदिजों माने जोङो मोनसे मोनसे होदेरनानै जायो आरो। सोरबा मस्ला जिरा मस्ला सोरबाबा गरम मस्ला जों हााइफोरनिफ्राय बेबायदि बुस्थुखौ बायनानै लाबोयो आरो। दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावदो दे। नोंथाङा मा मिथिबावगौ
थारैनो नोंथां नोंथाङा जि माखासे खोथा जि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बुंबाय नंमारगौ थांना थानायाव जोंनो गिबि खेब जोङो माइरंनि गोनांथि जायो नङा होमबा मासे माखासे जोंनि जामुं जानायाव थांना थानो थाखाय दा दिनै जोंनिखै नायोब्ला गोबां माखासे हाथाय बाजारफ्रा जोंना दिनै हमना ला माब्लाबा रबिबार माब्लाबा समबार माब्लाबा मंगलबार माब्लाबा बुधबार बिस्थिबार बिदिनो सप्ताहि बेवहाय जेनेबा जोंनि जोंनि साइडआव माखासे जेनेबा जोंना हाथाय बाजार मेसे आंखाल गैया आरो नङा हबा नैबेयावहाय मानसि नि जि मोनसे गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ जोंहा माने माखासे थांना थानाय बेलायाव जोंनि साहद माखासे सुबुं माहारिया जेबो मोनसे जेनेबा खस्थ' गैयालासिनो जेनेबा नांगौ। नांगौ जाब्लानो थांब्रबनानै लाना फैनो हानाय नांगौ जाबानो हमना ला माब्लाबा साइकेलजों बा माब्लाबा गारिजों बा माब्लाबा थाबायनानै बिदिनो माखासे गोनांथि ओथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने लाइबावना फैनो हायो आरो। दा दा बे लेभेलावहाय आं नुहुरो जे जोंनि बे सुबुं माहारिनि थांना थानाय बेलायाव जे गोनांथि जानाय मुवा बेसाद बि माने थाब थाब मोननायाव माने गोबां सुबुं माहारिया गोबां सहाय जादों आरो जेनेबा दा दिनै हमना ला समबार समबार बारायावबो जोंहा हाथाय मोनसे जायो। मंगलबार बारायावबो जोहा हाथाय मोनसे जायो आरो बुधबार बारायावबो। जोंहा हाथाइ मोनसे जायो बिदिनो माने बाराय बाराय बाराय माने जोंहा हाथथाय बाजारनि आंखालानो गैया माने जों आंनि साइदआव आरो
औ
दा बेवहाय गोबां माखासे आबादारिफोराबो जोंहा दिनै बोथोरनि फिथाइ हिसाबै सामथाइ मोनो बोथोरजों मैगं थाइगं मोनो। बैफोर माखासे मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै माने गावनि जिउ खुंनो राहाखौबो माने जेबो मोनसे खस्थ' गैयालासेनो बहननानै लानो हायो माने नोंथांजोंनि खि दा आरो दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो जेरै गोरान आबाद मावनायाव दा जेरै हमना ला जिंखा मोनो होनदों बहल मोनो होनदों नङा होमबा दा दैज्लां बोथोराव माखासे माखासे दलहा जायगायावहाय माइ खेथि मावनानै माइ आबाद मोनो होनना बुंदों। नङा होमबा बैफोर माखासे मुवा बेसादखौनो जेनेबा फाननानै माखासे आबादारिफोरा हाथाय बाजाराव फाननानै गावनि जिउ खांनाय राहाखौ खौबो गावनि फिसा फिसौ फोरोंनाय लेभेलावबो गोबां माने खस्थ गैयैयाव जों नुदों आरो जेनेबा जे जोङो ओ हाथाय बाजार थानायनिखायनो हाथाय बाजारा जोंनियाव जेनेबा ओ बुरजा बोथोर बाय बोथोर थानायखायनो माने जोंनि आबादारिफोराबो जि जोङो माखासे फसलफोर गायो मैगं थाइगं गायो बैफोर मैगं थाइगंखौ माने जेबो मोनसे लस जायाालबसो माने फाननानै बैनि मुलाम्फाखौ लानो हायो नोंथां दा दिनैनि समाव हाथाय बाजार गैयामोनब्ला गोबां आबादारिफोरा माखासे माखासे गोबां माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौमोनना बेखौ आं नुहुरो आरो बेनिखायनो हाथाय बाजाराव दा थानायखाय माने जोंनि जिथुनाखि थांना थानाय बेलायाव गोबां सुबुं माहारिया माने ओरैबायदि मोजां मोनसे सुबिदाखौ आरो लानो हादों बेखौ आं साबायखर बावो नोंथांजों रायलायनो मोननायखौ गोजोननाय मोनदों नोंथां माखासे नोंथाङा जि हाय माखासे जि मोनसे सोंलु खालामदों गोबां मोजां सोलुखौ खालादों खोब गोजोनाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनो मोननानै औ दे दे दे होनबा नोंथां दोनथलायनोसै ना
औ दे नोंथां दे दे